हेल' नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों।
अ नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ।
औ नोंथाङा फ्रि दङबा आं नोंथांजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आर ना नोंथाङा हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ औ आं बिदिब्ला बे जोंनि दैज्लां बोथोराव माइ आबाद मावनायनि सोमोन्दै एसे नोंथांनिसिम माने सुंदुयै फोरमायनो सानदों आर ना नोंथां।
औ हागोन
औ होमब्ला जोङो सिगाङावनो बे दैज्लङा माने दैज्लां बोथोराव माइ आबाद मावनोब्ला जोंहा गिबियावनो मा नांगौ जायो माने दैनि गोनांथि जायो आरो ना। माने जों दै गैयाब्ला बे माइ आबादखौ माने मावनो हाया आरोना बे मानो होनब्ला दैज्लां बोथोरनिसो आबाद नालाय।
उम्म।
बेखायनो जोङो गिबियाव मा खालामग्रोनांगोन माने माइ आबाद मावनोबा मा मोनसे माइनि जोंनो जोलैनि गोनांथि जायो आरोना।
औ।
जेनेबा माइखौ जोङो मोनसे जोलै जेनेबा हमनानै दा बिदिनो सापर आइजम रंग बधु बिदिनो गोबां रोखोमनि माइ दं नालाय बेनिखायनो जोङो सिगाङावनो मा खालामनांगोन जायखिजाया मोनसे जोलैनिनो माइखौ जों लानांगोन आरोना।
औ
बिनि उनाव जोंहा ओमफ्राय मोनसे आबाद थिलि एबा आबाद फोथार बा दुब्लि एबा फोथार जोंनो नांगौ जायो। ओ बिनि उनाव मा खालामनांगौ जोंहा बे जोलै बा माइलिखौ जोङो मा खालामामनांगोन? बे फाथोनि बस्थाफोराव जोङो सोनानै जेनेबा दैयाव सोमनांगौ जायो आरोना बिदिनो। दैमायानो जा फुख्रियानो जा बेफोराव माने सोमना लानानै दोननांगौ जायो जेनेबा साननै बा सानथाम बिदिनो सोमना दोननांगौ जायो आरोना। बेनि उनाव जों मा खालामगोन बेखौ सोमनो टाइमावनो मा खालामगोन बे जिखिनि फोथार बा खोथिया बारि बा खोथिया थिलि जों बेखौ हालेवनानै लानांगौ आरोना।
बेनि उनाव मा खालामगोन जोङो? बै जेनेबा जिखिनि जोङो सोमदोंमोनना दैयाव माने जिखिनि जोलैजों
औ
बे जोलैखौ माने जोङो बोखांनानै बिदिनो खामसालि बा बारान्दाफ्राव जोङो माने लामनानै मोजां फेनस्रनानै फुवारनानै दोननांगौ आरो ना। बेनि उनाव बिदिनो थालिर बिलाइ बा बिदिनो हमनानै ला थास' बिलाइजों जोङो खोबनानै माने गाजा बेरनो थाखाय बिदिनो हगारना दोननांगौ आरो ना। थिग बे समावनो जों मा खालामगोन? जों दुब्लि बा आबाद थिलि बे आबादथिलिखौ जोङो माने मोजाङै हालेवनानै लाखायो आरो ना। दोफो दोफोनो, हालेवनानै लाखानानै जों मा खालामनाय जायो? जिखिनि बे गाजा बेरबाय जेनेबा बै जेब्ला बै गाजाया बेरो बेजों खाबना दोननाय माने जोलैया बा जों बेखौ मा खालामो बे दुब्लियाव जोङो बे खोथियाखौ फोनाय जायो आरो ना माने सिरिबाङै खोनाय जायो माने। माने बेनि उनाव फोखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो माखासे जोथोन लानांगौ जायो जोंहा माने बिदिनो हमनानै ला बेरा साथि बा बिदिनो मुस्रिफोरनि होथेनानै बे माइखौ माने बे खोथिया बारिखौ माने जोथोनै लाखिनांगौ जायो आरोना। बिदिनो बेसे साननैसोनि उनाव मा जायो बे खोथिया थिलि एबा खोथिया बारिया माने एसे सोमखोर सोमखोर जाबोयो आरो ना रज' नानै अब्ला जों बेयाव बिदिनो माखासे बिदिनो मुलिफोर बाहायनाय जायो माने एसे मोजाङै सोमखोर सोमखोर जानायनि थाखाय बेनो जायफोर मुलिया हा बया खालामा बा गाज्रि खालामा बेखौ बाहायनाय जायो। बिनि उाव जोङो जेब्ला खोथियाया माने एसेबां फुजानाय जाबाय जेनेबा गायस्लायजानाय जाबाय अब्ला जों मा खालामगोन बेनि उनाव बे खो थिया दुब्लिखौबा जोङो माने हालेवनानै लाबावगोन आरो ना थिं मा खनसेबाव माने फिन खनसेबाव। बेनि उनाव जों मा खालामगोन? हालेव खांनानै बे खोथियाखौ जोङो हाजिरा बा खामला होननानै गायस्लायनानै माने खोथियाखौ माने आबादथिलियाव माने बिदि बिदिनो गायनाय जागोन आरो ना बे दुब्लियाव गायस्लायनाय जागोन। बेखौबो जोङो बिदिनो सिरबाङै गायलांगोन जाहाथे जेनेबा माइया जौनानै बिब्दिनो हमना ला बिदिनो गावजों गाव नांजाबलाया बा गसा बारायनायाव बारा खस्थ' जाया। बेनि थाखायबो जोङो सिरिबाङै गायलांनाय जायो बिनि उनाव जोङो बे खौ गायखांनायनि उनाव बेहायबो माखासे जोथोननि माने खोथा फैयो जेरै हमनानै ला जेनेबा बेहायबो मोसौ मोसाफोर गाग्लियो नालाय नङा होमबा नोंथां।
औ
बिदि गाग्लिनायनि थाखाय मा खालामनांगौ जायो बे बेरा सारथि बिदिनो औवानि बा मुस्रिनि बिदि होथेनानै जों रैखाथि होनांगौ जायो आरोना। थिग बेबायदिनो साननैसो उनाव बा जेनेबा हमना ला माने से मास बा से दाननि उनाव बेयाव हाग्रा रज'यो नाङि रोखोमैनो। जाय हाग्राफोरा नाङो माने रज'देरो माने जाय हाग्राखौ जोङो मायने बे माइखौ गायनायाव हाग्राया बया खालामो माइखौ। नाङि हाग्रा रज'देरो ना बे हाग्राखौ जोङो मायने बिदिनो हाग्रा दांनांगौबा जोङो मुलिफोर बाहायनानै बुथारनांगौ जायो आरो ना जायफोर मायने मुलिया जेनेबा हाखौ गाज्रि खालामा बा माइखौ गाज्रि खालामा बेफोरबायदिनो मुलि बाहायनाय जायो एम्फौनि मुलि बायदिसिना। बेनि उनाव जोङो मा खालामनाय जायो जेब्ला बे माइआ बादान बा द' दानजाबाय आरोना नोंथां जेब्ला बिब्दि जायो अब्ला बेखौ मा खालामनाय जायो मायने हाजानाय जायो अब्ला जों मा खालामो बेखौ बिदिनो खामला हाजिराफोर होनानै जेनेबा गोदोनि दिनावथ' खासिजों हायोमोन नालाय मानसिजोंनो नोङा होमबा नोंथां।
औ
दाथ' जोंनि दिनाव माने दानि आद थिखालाव गोबां माने मेसिनफोर ओंखारबाय गोनोखोयारि बिदिनो माइ हाग्रा। जेनेबा जायगायावनो माइखौ हाखानानै जायगायावनो मारा होनोबो हाखायोन नालाय नोङा नों थां माने गोबां दावगाबाय नालाय जोंनि बे माने माबायाबो बुहुमाव बेखायनो हानानै माने एफाजेनो माने मारा होखांनानै माने माइ गुथिखौ ट्रेक्टराव माने लखबनानै डाइरेक्टनो न'आव लाबोनो हाखायो आरो ना। माने गोदोनिया हमनानै ला जेनेबा हाना लाब ना बेनि उनाव मोसौजों मारा होनाय बिदिनो गोबां खस्थ' दंमोन नाथाय दानिया खस्थ'आ खमायबाय आरो ना नोंथां। बिनि उनाव जों हाना लाबोनानै बे माइखौ न'सिम लाबोनाय जायो लाबोखांनानै मा खालामनाय जायो बिदिनो फोरानो आरोना फोराननानै बेखौ जेब्ला माइ मिलाव सौनो लांङो ङो अब्ला जों साननै बा सानथाम फोराननानै रानफुनला खालामना जेनेबा रान होजोबनानै माने मा खालामनाय जायो माइ मिलाव सौहैनानै माइरंखौ मोननाय जायो आरो ना। थिग बेबायदिनो जोंङो माइखौ माने बे माइ आबादखौ बेबायदि मोननो हायो आरोना। अ नोंथांङाबो बिदिनो मो बेफोरनि सोमोन्दै बा माबा मोनसे आयदानि सायाव नोंसांङा बुंनो हागोन नामा जेनेबा
औ हागोन नोंथां।
औ
ओ माइ आबादखौथ' नोंथाङा ओ गुवारैनो फोरमायनानै होलांबाय ओ। बेनिखायनो आङो ओ जोंनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सायावनो एसे बुंनोसै।
औ-औ-औ।
औ जोंनि दोरोङारि ओंख्रिफोर होनना बुङोब्ला खारि ओंख्रिफोरानो नङा होमब्ला नोंथां ओ जेरै ओ अनलाजों दाउ सबायजों साम' नारजिजोंं अमा बेफोरो
औ-औ-औ
ओ बेफोरखौ माबोरै सोङो बेफोरनि सोमोन्दै आङो एसे फोरमायनानै होनोसै।
औ औ
जोंङो अनलाखौ माबोरै संङो होननानै बुंङोब्ला ओ गिबियावनो जोंनो ओ माइरं नांगोन। ओ माइरंखौ गुरै जाहोनो थाखाय जोंङो ओ थाम जि मिनिट बा ओ से घन्टा सोमनानै दोनगोन दैयावहाय बेखौ गामलाफोराव सोमनानै दोनजागोन। जेब्ला बे बै माइरंङा रुइयो अब्ला जोंङो बेखौ ओ सुखांनानै खिरखायाव दसे ओ जि बा जिबा मिनिटसो दोनगोन आरोना नोंथां ओ बेनि उनावहाय जोंङो उवाल नंङाब्लाथाय दिंखि फोराव बेखौ सोवनानै गुन्दै खालामनानै लागोन। नंङाब्लाबो ओ दाथ ओ बिगियाननि मुगा ओ जोंना कारेन्टजों स्रौग्रा सो सोजाग्रा बै ग्रेन्डार मेसिनावबो दा दायो बांसिन उननायखौ नुनो मोनो ओ गोदोनि बायसा उवालफोराव ओ सौनायखौ गोबांङैनो नुनो मोनथारला आरो ना नोंथां।
औ औ औ
औ बेफोरबायदिनो जोंङो ओ माइरंखौ गुन्दै खालामनानै लागोन बेनि उनावहाय जोंङो ओ अनलाजों दाउजों संनोब्ला ओ दाउखौ जोंङो ओ ननिखौ नआव थायोब्ला ननिखौनो नंङाब्लाबो बाजाराव दाउ बेफारिफोरा दानखानाय बे साब फा खामखनायखौ लाब्लाबो जागोन।
औ औ
ओ ओ नआव थायोब्ला जोंङो गिबियावनो ओ दाउखौ बुथारनानै बेनि गांफोरखौ साफा खालामनानै बेखौ मोज बेनि गाव फिसा-फिसा थानायफोरखौ मोजांसे सावस्रोमनानै बेखौ मोजांसे सुनानै बेखौ गोदानानै लाग्रोयो। बेनि उनाव जोंङो ओ साराय जाननानैओ बेवहाय पियास होनानै बे बेदरखौ मोजांङै एवफ्रामग्रोनानै लायो। बेनि उनाव जेब्ला मोजांसे बे बेदरनि दैया रानगोन बा मोजांसे एवफ्रामखांगोन अब्ला जोंङो बेयाव नांगौ जानाय मस्ला मस्लिफोर जिरा जालुक जाब्रां बेफोरबायदिनो बानलु संख्रै
औ-औ
ओ गरम मसला बेफोरबायदिनो गोबां नोंङो जा जा मस्लाखौ मोजां मोनो बेफोरखौ होनो हागोन आरो ना नोंथां बेनि उनावहाय जोंङो बेयाव ओ‌ नांगौ जखानि दै होगोन ओ दैया जेब्ला गोदौवो अब्ला जोंङो देनानै लानाय अनखौ होनानै होगोन। ओ बेखौ अनखौहाय ओ फ्रि-फ्रि आखाइजों जेब्ला दैया ग्लब ग्लब गोदौ अब्ला जोंङो फ्रि फ्रि होनानै होयो बेनि उनाव बेखौ होखांनानै ओ जोंना दोरोंङारि ओंख्रि बुंङोब्ला खारै नंङाब्ला दाथ' जाखाया नंङा होनब्ला नोंथां? बेनि थाखायनो जोंङो खारैखौ होनानै होगोन आरो ना ओ बेनि उनाव दसे दसेनि उनाव बेखौ एरै-एरै होबाय थागोन जेब्ला थामजि थामजिबा मिनिटसो जायो अब्ला जोंङो ओ‌ खारैया मोजां जखानि नांदोंना नांङाखै बा संख्रिया मोजां जखानि नांगोना नांङाखै बेखौ नायनानै जोंङो नांगौ जखानि होगोन ओ बेनि उनावहाय जेब्ला मोनो अब्ला
औ औ
अब्ला जोङो
जोङ
बेवहाय
बेवहाय ओ गंगार दुन्दिया बा दुन्दिया होननानै बेखौ ओ
बेफोरबायदिनो ओ जोंना अनलाजों दाउआ मोननानै थाङो खोनादों
औ औ नोंथां औ
औ ओ बेनि अनगायैबो जोङो साम'जों सबाय बेखौ माबोरै सङो होननानै बुङोब्ला ओ जोङो गिबियावनो ओ साम'खौ दैमाफोरनिफ्राय बा फुख्रिफोरनिफ्राय नङाब्लाबो गलाफोरनिफ्राय लानानै फैनानै बेखौ ओ साम'आ दैयाव थायो नालाय बेयो दैयाव थायोब्ला हाब्रुआव जागानानै थाबाय थायो बेनि थाखायनो बिसिनाव गोबां मैलाफोर हाबनानै थायो बेनि थाखायनो जोङो बेखौ ओ साननै बा सानसेनि थाखाय जोङो ओ दैयाव सोमनानै बे मैला जानायनि लानायफोरखौ जागायो आरो ना नोंथां
औ औ
बेनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ साय बिनि बाख्लाखौ बा दा दानायखौ जोङो गारनो बिजिजों नङाबा फिनजों गारनानै लागोन ओ बेनि उनाव ओ साम' गोलावखौ जायोब्ला जों साम' गोलाव नि साम' गोलावखौ ससे दानसनानानै ला जाहाथे जोङो सोबनायाव मोजाङैनो गबोयो बेनिफ्राय ओ बेनि उनाव दानखांनानै जोङो बेखौ लेबु होनानै बेखौ दसे सोमनानै दोनगोन बेनि उनावहाय ओ मोजां ए मानजिगोन ओ जाहाथे बेयाव थानाय मैलाफोरा ओंखारलांजोबो बेनि थाखाय औ बेनि उनाव जोङो ओ दानाथ' ओ सबायफोरखौ ओ न'आव गायाब्लाबो जोङो बाजारावनो हुख्रेमनानै दोनखानाय बेफोरखौ बायनानै मोनो बा दखानफोराव
बेखाय बेखौनो जोङो लानानै फैनानै बेखौ सुनानै लागोन ओ। बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला ओंख्रि सङो अब्ला जोङो गिबियावनो साम' बेखौहाय ओ जेब्लासिम बे साम'नि दैयाव राना अब्लासिमहाय जोङो बेखौ एवग्रोननानै लागोन ओ जेब्ला दैया रानो अब्लासो बेखौ बोखांना दोन